हेल' हेल' नोंथां
खोनादोंना नोंथां
हेलौ
खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों हेल' आंनि राव
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनादों
औ नंगौ नोंथां गोजोन बेलासे समनि नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिबाय हरनाय जाबाय
औ दे नोंथांनिसिमबो गाहामाब्लैथि बाव जासिहरनाय जाबाय।
जुदि ओरैनो दंबा नोंथांजों मोनसे टपिकनिसो सावरायनो नोंथां कल हरनाय जाबोन सम दङ' ना?
औ ओरैनो दं आं ओरैनो
नगौ नंगौ नोंथां नंगौ टपिकआनो जाहैबाय जिब जिबिनि सायाव जेनेबा न'आव जिब जिबि नोंथांमोनथिं ओरैनो मा मा जिब जुनारफोर फिसिनाय जायोबा हाग्रा बारियाव नोंथांमोनथिं खाथि खालायाव मा मा जिब जुनारफोर नुनो मोनो नोंथांखौ एसे फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
ओ जिब जुनारफोरखौ ओ जोंनि ओनसोलाव फिसिग्रा मह रै ओ सैमा बोरमा अमा ओ गराइ मोसौ बेफोरखौ फिसिनाय जायो आरो आरो हाग्रायाव जोङो नुनो मोननायफोरा हाग्रायाव थाङोब्ला जोङो ओ मोसा नुनो मोनो मै आरो सियाल लख्रा मोख्रा बेफोर खौ नुनो मोनो आरो।
नोंंगौ
औ नोंथाङाबो फंनैसो बुंबावनोनो हागोन नामा बेनिनो सायाव
नंगौ जों नंगौ जोङो जुनार होननानै बुङोबाथाय जोङो बै माबाखौ बुजियो जेरै जुनार होननानै बुङोबाथाय जेरै न'आव फिसिनाय लोगोसे हाग्रायाव नुनो मोननाय मोननाय जुनार होननानै जों बुंनांगोन नोंथां नंगौ। जों न'आव फिसिजानाय होननानै बुङोब्लाथाय जों बुंनांगोन जों जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' न'खरफ्राबो जोंनि मोसौखौ जोङो सिनाय जायो थिग बेफोरनो जोङो। बोरमाखौ फिसिनाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनियाव सुबुं जों जोंनि जिथुनोखि माव जे सैमा जों जायखौ बुंनाय जायो बेफोरो सैमाफोरा जुदि सैमाफोरा राव रोङाबाबो जदिनोङो सुबुं माहारिनि एबा मानसिनि जुदिनाखि राव फेसनखौ बुजियो बिनि थाखायनो। बिथांखौबो एबा जोङो सैमाखौबो जोङो एबा नखरनि थाखाय जोङो बिथाङा बिस बिसोरो माथो रोङाबाबो मानसिनि फाव फेसनखौ हमनो हायो मानसिनि रावखौ बिसोरो बुजियो जायनि जाहोनाव जों मावजिखौ बेखौ जों फिनाय जायो नंगौ जोङो जिब जुनार होननानै बुङोब्लाथाय जों जों लोगोसे ब बे गोदोनिफ्रायनो रायजो जाबानाय हिसाबै जोङो दाउफोरखौ फिसियो बोरमाफोरखौ खौ फियो अमाफोरखौ फिसियो बेफोरबायदिनो जोङो फिलांबाय थादों इयुनावबो फिलांबाय थागोन नाथाय नंगौ जों हाग्रायाव हाग्रायाव मोन बबाथाय बेफोरबादि जोंनिथिं बेफोरबायदि जोंनिथिं हाग्रानि जिथुनिखि जिब जुनखौनो मोननो नागिरा अब्लाबो जोंनिथिं जोंनि हाथ मैदेरखौल जोङो नुनो मोना जायो। बेरायनो थांदोंमोना बे मैदेरल' जोङो संफैनानै जोंनि माखासे आबाद फोथारफोराव आबादफोरखौ खहा खालामफैनायखौ नुनो मोनो थिग बेफोरबायदिनो जोंनिथिं। हारिनि मेसें बोथोरफ्राव मेसें बोथोराव बिदिनो माखासे सुबुं मारिनि माखासे खिथिफोर जेरै माइ गायनाय जेरै आलु मथर बेसर बेफोरखौ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे सुबुं माहारिनि जिथुनिखि थाग्रा नबां बेफोरखौ। खौ जोङो सेफायलांनायखौ जेबो हानि खालामनायखौ जों बे नुगासिनो दङ एबा नुनो मोनो आरो बे समावा जोंनिथिं बेफोरबायदि जाथाया जानायखौ जों हमनो मोनो माखासे जिब जुनारजों एबा हाग्रानि जिब जुनखि मैदेरजों माखासे मोगा मोगि जानो नांनायखौ जानांनायखौ जों नुदों नंगौ। जिब जुन्तु होननानै। बुङोबाथाय जों नआव फियाग्रा आरो। हाग्रोमग्रा नाथाय जोंथिं बेफोरबायदि हाग्रानि जिथुनोखि मोसा लख्रा बेफोरखौ जोंथिं नुनो मोननाय नङा माखासे जोङो नुनो मोनो ससेल मिडिया जोंथिं माखासे मैफोर बेफोरखौ जोङो खोनायो नाथाय मैगंजों नुवा मैगं मैफोर फैनाय फैनायफोरखौ जोङो खोनानो मोनदों आरो। थेवबो मेगनजों नुफेराखै फैयो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों आरो। नाथाय जोङो मैदेरा फैयो नाथाय जों जोंनि जोङो नै जिथुनि जायगायाव अरुनााचल जों नांजाबनाय हिसाबै जोङो बेफोरबायदि जिब जन्थुफोरा माने हाजोनिफ्राय फैनानै जोंनि आसामाव एबा जोंनि हाय ओनसोलाव बास्लाय फैनायखौ जोङो सम सम नुयो बिदिनो जोङो बैफोरखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो हाग्रानि जिब जुन् मोसा मोस मोसानायखौ जोङो नुनो मोननाय जायाखै खिन्थु नआव फिजानाय होनबाथाय ओरैनो जोङो गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोर खौ जोङो फिसिनो हायो बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदिनो जोङो फियो ए नोंथांमोनथिं ओरैनो हाग्रानि जिब जुनार जिब जुनारफोरा इदि माबा मोनसेदि हानाय बिनि बायदि नोंथां मोननिथिं खहा खालामफैनाय नुदों नामा नोंथाङा एबा नोंथांमोननिथिं मााबायदि नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ नंगौ नोंथां औ नंगौ नोंथां मानोना आथिखालाव ओ हाग अरनबारिफ्राबो एसे जोबस्रांलांबाय नालाय ओ बे अरनबारियानो माखासे ओ जिब जुनारफोरनि थाग्रा जायगा नालाय जेरै मैदेरफोर लख्राफोर बेफ बेफोरो थायो नालाय खुख्राफोर बेफोर थायो नालाय बे मैदेरफोरा ओ अरनबारिफ्रा जोबस्रांबाय जाग्रा आदारफ्रा खमायबाय बेनि थाखायनो ओ माखासे ओनसोलफोराव फैनानै न' बां सिफायफैयो आबाद फोथारफोराव जाफैयो दंफांफोरखौ सिफायफैयो बेबायदिनो लख्राफोराबो फैनानै ओ मोसाफोराबो फैनानै मोसौ बोरमा अरथार अरथारलाङो बेबायदिनो अमाफोरखौबो अरथारलाङो आरो मानसिफोरखौबो ओ मालाबा समाव गाग्लोबनानै गालांनाय नुनो मोनो एबा आरो खोनानो मोनो आरो मोख्राफोराबो फैनानै ओ माने आबाद खेथिफोरनि फिथाइ सामथाइफोरखौ जाफैयो फिथाइफोर सामथाइफोरखौ खावनानै जाफैयो आरो बिसोरो आरो बेबायदिनो बिसोरो ओ गोबां खहाबो खालामफैयो मानोना हाग्रा ओनसोला आथिखालाव खमायलांबाय ओ आरो बेनि अनगायैबो ओ माखासे ओ जुनारफोरा ओ बानजायनायबो लाबोयो। जेरै मोसौ मोसौआ मोन फिसिजानाय जुनार नालाय बियो न'आवनो गोबां रोखोमनि बानजायनाय लाबोयो बिनि खिया हासार महरै आबाद फोथाराव गोबां बाहायजायो आरो बे मोसौनिफ्रायनो गाइखेरबो मोननानै गोबां बिबांनि गाइखेर मोननानै बाजारफोराव फाननानै रांखान्थि। बिथिङावबो जौगाखां जानो हायो आरो बेनि अनगायैबो बे मोसौजोंनो हालौनोबो हायो बेबायदि बानजायनां जुनाराबो दं आरो न'आव फिजानाय जुनारफोर जेरै मोसौआ दा बुंलायनाय बायदि आरो बेनि अनगायैबो गराइफोरबो न'आव-न'आव फिसिनाय जायो बे गरायफोरखौ ओ लानानै माने ओ गारि बानायो बे मोसौफोरखौ लानानै गारि बानायो ओ मोसौ गारि गराइ गारि बानायनानै बेजों हानथामेलानि राहायावबो बाहायनाय जायो माखासे माइ रोगानाय ओ मुवा बेसाद लायांनाय लाबोनाय खालामनायाव बाहायनाय जायो आरो बे न'आव फिसिनाय गराइ मोसौ गारि बेफोरबायदि बानायनानै आरो बेनि अनगायैबो अमा बोरमा बेफोरखौ फिसिनानै रांखान्थि बिथिङाव जौगाखां खालामनो हायो आरो ओ गाव मोनसे न'खरखौ जौगाखां जानो हायो बेफोर ओ अमा बोरमा बेफोरबायदिखौ फिसिनानै बेफोरखौ फाननानै बेफोरनि फिसाफोरखौ फाननानै ओ गोबां बिबांनि मानसिफोरानो रां खामायनानै न'खर फिसिगासिनो दङ' आरो बेबायदिनो नोंथाङा ओ माखासे न'खर फिसिनो हानाय एबा माखासे बानजायनाय जुनारफोरनि बागै बुंनो हागोन नामा?
नंगौ जिथुनिखि नोंथाङा फोरमायलांखाबाय जोङो नि जिथुनिखि माखासे बोरमा फाननानैबो माखासे जोंनि न'खरफ्रा जौगादों होननानै नोंथाङा बे समाव बुंखाबाय नंगौ जों गोदोनिफ्रायनो जोङो जिब जुनारखौ बर'फोरा फिसिबाय थादों नाथाय जोङो दिनैनि दिनाव माखासे माखासे जोङो साइन्टिफिकेलि फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै गोदोनि दिनाव जों नंगौ जों मासे मानै बेफोरबायदिल' जों फिसियोमोन ना जों दिनैनि दिनावबा जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि रायजो राजाफोरखौ जोङो आबाद हिसाबै जोङो फिसिनानै माखासे रांखान्थि आयदायाव जोङो जौगानाय लाख लाख रां खामायनायखौबो जों नुनो मोनदों नोंगौ जों बोरमा आबाद बोरमा आबाद मावनानै गोबां सुबुंखौ जों जाफुंसारनायखौ नुनो मोनदों दिनै जों अमा आबाद मावनानै जोङो जाफुंसारनायखौ जों नुनो मोन्दों गोदोनि दिनाव जोङो बर' समाज हिसाबै अमाफोरखौ जोङो मासे मानै बोरमा फिसियोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बे गोनोखो मुगायाव जोंनि लाइमोनफोरखौ थामजि था ब्रैजि था बाजि था गाहामाव फिनानै दिनै मासावनो बोसोरावनो गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों नंगौ जोङो जोङो रांखान्थि बिथिङाव जौगादों होननानै बुंनांगोन एसेब्लाबो जोंनि लाइमोनफोरखौ ओ गोदोनि गोदोनि दिनाव जों दाउफोर खौ जोङो मासे मानैै गाहामल' फिसियोमोन दिनै मासेनि जायगायाव जों दिनै सेजौ नैजौ गाहाम दाउ फिसिनानै दिनै जोंनि आइ आफाफोरा बिदा फंबाफोरा बेफोरबायदिनो जोंनि न'खर न'खरखौ सालायसिनो दं गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' समाज हिसाबै जोंनि ट्राइबेल हिसाबै जोङो बेफोरबायदिनो जोङो दाउ अमा फिसिनानै सेरेफ सावनानै सोलिग्रा नंगौ जोङो जोंनि गेजेराव एबा जोंनि थानाय जोङो माखासे जोंनि लाइमोन जोंनि आइ आफा बिदा फंबायफोरखौ माखासे मोसौ आबाद मावनानैबो लाख लाख रांनि जोङो लाख लाख रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो एबा मोनदों लाख लाख रांनि मालिक जानायखौबो जों नुनो मोनदों नंगौ जोङो बुंनो थाङोब्ला माखासे जिब फिसिनानैबो जोङो जिउआव जाफुंसार जानो हायो जिब जुनथ' फिसिनानैबो जोङो माखासे रां रुफाफोरखौ जों आरजिनो हायो जेरै जोङो दाउनि जिथुनाखि फिसिनाबो जों जिउ जा जाफुंसार जानो हायो दाउखौ जों फिसिनानै बोरै जाफुंसार जानो हायो होननानै बुङोबा जोङो दाउ जोङो फार्म खुलिनानै बे फार्म खुलिनानै जेनेबा जोङो बिदिनो जौसे दा जोङो दाउ बिमाखौ जोङो लानानै जौसे तानि बिमाया जुदि दाउ जुदि जिथा जिथायैबाबो सेे रोजा जायो सेेरोजाखौ जोङो ब्रैजौ करै रानबाबो गोबां रां बेफोरबायदिनो जों जाहैयो थिग बेबायदिनोबो जों दाउ फिसा फाननानैबो जों दाउआव जुदि जोङो नैजिबा फिसिनानै नैजिबा ता फिसिनायाव जुदि मासे दाउआ जुदि जोङो नै केजि जायोबाबो बेफोरबायदिनो जोङो मासे मास नैजि थामजि रोजा रां बेबायदिनो जोङो खामायलांबाय थानो हायो बेफोरबायदिनो जोङो जेरै जों मोसौ फिनानैबो जों मोसौ गाइेर फाननानैबो जों मासाव मासे मासे जों नैजि रोजा थामजि रोजा रां आरजिलांनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो माखासे जों बेफोरबायदिनो जोङो अमा फाननानै अमानि जिथुनाखि फिसा फिसा फाननाबाबो जोङो फिसा फाननानैबो जोङो फिसानिबो जों फाननानैबो जोङो माखासे जों रां आरजिनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो बे माखासे दिनैनि दिनावथ' मोसौनि जिथुनिखि सुबुं अनजिमाया बांबाय बा खम जालांबाय सुबुं अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो मोसौनि जिथुनाखि दाम बे दामा जोबोद बांद्राय बा गो जालांनाय जों नुनो मोनदों जेरै जोंनि दिनैनि दिनाव मोसौखौ हालिसे जुदि बायनो थाङोबा से लाखनि खमाव जोङो मोनलानो बे सम दनांगोन मोसौनि दामा जुदि गोबां बारायनायखौ जों नुनो मोनदों थिग बेबायदिनो जोंनि समाजा गोदोनिफ्रायनो रायजो जालांबाय थादों इयुनावबो बेफोरबायदिनो रायजो जालांबाय था थाखानाय बाय होननानै आं सानो आरो
औ बेे नंगौ नोंथां ओ दा समाबो जाबायना नोंथां बेनिखायनो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथनोसै खोमा
नोंथांजों बेफोरदिनो सावरायनो मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम